हेल'
औ नोंथां मोजाङानो नोंथां नोंहालाय
आंहाबो मोजांआनो
नोंथाङा मा खालामगासिनो
आङो ओरैनो बायेरानि बार जागासिनो
अ नोंथां नोंथाङा मोनानि दिडनारखौ जाबाय नामा?
औ मोनानि जानायखौलाय जाखांबायमोन
अ ओं ओं ओमफ्राय ओ नोंथाङा माने आङो उम नोंथांजों आङो माबानि सोमोन्दैसो एसे बिबारनि सोमोन्दैजों सोमोन्दैसो एसे रायज्लायनो होननानैहा सानदोंमोन आरो रायज्लायजागोन नामा?
अ राज्लाय जागोन मानो रायज्लायजाया जानो
अ नोंथाङा मा मा बिबारनि मुंफोरखौ मिथियो खोन्थानो हागोन नामा?
बिबारनि मुं बर'नि आव थमा मा बुङो बेखौ मोजां मिथिजोबा बेफोरखौ मिथियो र' खौ मिथियो सानफ्लारफोरखौ मित थियो दालिया मेरिगल बेफोरखौ मिथियो आरो खो बेफोरबायदिखो नाम ख'ख बर
ओ लसाथ' रसाथ' गलाब बिबार ना?
रोसत औ खोनादों ।
ओ ओ ।
रस रस खोथ गलाब बिबारखौ होनोना?
औ औ औ ।
ओमफ्राय नों था ज'बा बिबारखो मिथिया
औ मिथियो मिथियो बावगारदों ।
उम
ओमफ्राय ओ नोंथाङा बिबार गायनोम है जालालै जाला ।